हेलौ
हेलौ नोंथां
औ औ खोनादों औ खोनादों
नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनो दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथांखौ आं फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन बे आयदायानो जाहैबाय जोंनो माने मानसि माहारिनो माने दैखौ माबायदिहाय नांगौ जायो मानि थाखाय बे आयदानि सायाव लांदां जों मानसि माहारिनो थांना थानायाव जोंनो दैखौ नांखागौ नङा होमबा नों थां जोंनो माने सोलेराव दै नङाबा जों थांना थानो हाया नङा होमबा नोंथां
औ
ओ आरो जों मा होनो दैनि गेजेरजोंनो जों मानसिफोरा गावखौ माने फोथांना लाखिनो हायो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय दा जों दैनि माने गोबां गोनांथि जानानै दं नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जों सुबुं माहारिया थांना थानायाव माने आबाद बायदिसिना मावो नङा होमबा नोंथां
औ
बैफोर आबादखौ जोङो मोजां खालामनो थाखाय जोंनो दैखौ नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
औ
आरो जों दा मानसि माहारिया माने साखोन सिखोनै थानो गोनां जायो नङा होनबा नोंथां
औ
बै साखोन सिखोन खालामनायाव जोंनो दैखौ नांगौ जायो नङा होमब्ला नोंथां? जेरैहाय दा जों दुगैब्ला जोंनो माने दैजोंनो जों दुगैनाय जायो नङा होमबा नोंथां? मोदोमफोरखौ सुस्रानानै नङा होमबा नोंथां आरो जों उम मा होनो बै दुगैखांनानै जा गस्ला जि जोम बैफोरखौ जोङो मोजाङै सुनानै माने होनांगौ दैजोंनो नङा होमबा नोंथां? जुदि जों गावनि देहा सोलेरखौ मोजाङै साखोन सिखोन खालामा अब्लाना जोंना माने गोबां बेक्टेरियाफोरा जोंनाव बेक्टेरिया एबा भाइरासफोरा जोंनि मोदोम एबा सोलेराव हाबनानै जोंनि माने मानसिनि माने सोलेरखौ माने लोरबां खालामना होयो नङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव बै मानसिया माने बायदि माने बेरामजों गोग्लैनानै माने गावनि जिउखौ फोजोबनोबो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जों गावनि देहा सो सोलेरखौ दैजों साखोन सिखोनै लाखिनो नांगौ नङा होमबा नोंथां?
औ
आरो जों नुनो मोनोदि ओब बा गोबां सुबुङानो माने बेफार फाला -नानि बेफार फालांगिखौ माने खालामनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमा नोंथां जेरैहाय दा बै नाखौ जों फिसिनोब्ला जोंना दैया गोनांथार नङा होमबा नोंथां? फेफौ
औ
बे दैया थाब्लासो जों माने नाफोरखौ मोजाङै फिसि फिसिना होयो नङा होमबा नोंथां।
औ
बेनिखायनो जों मा होनो दै गैयाब्ला माने गावनि माने मानसिनि जिउआ माने थांनानै थानो हाया नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जोंनो दैखौ नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां।
औ
आरो जों जुयोदि माब्लाबा माने गोबां माने टाउन सहर बायदिफोराव माने टाउन सहर गामि ओनसोलावानो जा बैफोराव जों माने अरनांनायखौ नुनो मोनो नङा नोंथां? बैफोर अरनिफ्राय जों रै मोननो थाखाय दैजों सारनानै जोङो माने गावनि माने जा अर खामनाय बैफोरखौ जोङो माने खोमोरनानै गावनि जिउखौ रैखाथि खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ
आरो जों नुनो मोनबोयदि आथिखालाव माने जोंनि बे मोब्लिब एबा लाइन बैफोरखौ जोङो दैनिफ्रायनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ
बैफोर दैजोंनो जोङो माने बै लाइन एबा कारेन्ट मोब्लिब फोरखौ जोङो गावनि ओ माने न'आव फोजोंनानै लाखिनो हायो माने सोरां लाखिनो हायो हरावबो नङा होमब्ला नोंथां
औ
आरो जों नुयोदि माने जों सुबुं माहारियाथ' थांना थानो थाखाय जामुं जानो नांगौ नङा होमबा नोंथां जेरैहाय ओंखाम ओंख्रि बैफोरखौ जानो नांगौ बै ओंखाम संनायावबो जोंना दैया गोनांथार नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जा जों बे दैनि गेजेरजोंनो गावनि माने जा ओंखाम सङो बे दैजोंनो माने ओ जोंना ओंखामखौ संनो हायो नङा होमबा नोंथां जोंना दै नङाब्ला ओंखामा मोननायानो नङा नङा होमबा नोंथां
औ
आरो बे ओंखाम जानायजों लोगोसे जों सुबुंफोरा माने ओंख्रि जायो नङा होमबा नोंथां बे ओं ओंख्रिखौबो जोंना माने दैजोंनो माने फोमोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ
आरो जों माने मानसि माहारिया जेब्ला माने गावनि सोलेराव दै नांगौ जायो अब्लाने। जों माने दैखौ लोङो नङा होमबा नोंथां अब्लासो। जोंनि देहाया मोजाङै गोग्गो थानो हायो नङा होमबा नोंथां। ओ जों खमैबो दिनाव एबा सानसेयाव जों। ओ ब्रै लिटार थाम लिटार दै लोंनो नांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ।
आरो जों माने जोंनि बे बुहुम माने मिथिंगायारि। माने। था मा होनो बिफां लाइफांफोराबो दैनि गेजेरजोंनो माने गावनि। देहाखौ माने। गावनि माने जा सोमखोर बेफोरखौ माने। लाखिनो हायो नङा नोंथां।
औ।
आरो जों नुनो मोनोदि। माने जों सुबुंफोरा माने बेफोरबायदिनो गावनि जिउआव। माने दैजोंनो माने सोनारनानै थायो नङा होमबा नोंथां आरो। जों नुनो मोनोदि माने। जों बेनिखायनो जों माने दैफोरखौ माने बांद्राय। जानला मोनला बाहायनो नाङा नङा होमबा नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो दैनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां। ओ नोंथाङाथ' दैनि सायाव गोबां खोथा बुंलांखाबाय। अब्लाबो आं जा मोनथिगौ नोंथांनि सिगाङाव एसे एनै फोरमायनानै होनोसै। ओ। दैयाथ' जोंनि सुबुं माहारियाव जोबोर गोनां नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
दै लोंब्लासो जों जोंनि जिउखौ दालांनो हायो एबा जोंनि। संसारखौ जों फोथांना लाखिनो हायो नोङा होमबा नोंथां।
औ
ओ जोंनो जेरावबो दै नांगौ जायो जेरैहाय जों आबाद मावनायावबो। ओ जोंनो आबादखौ फोथांनानै लाखिनो थाखा खाय गोबां दै नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां। ओ बेनि अनगायैबो ओ बै आबाद फोथाराव दै मोननायनि जाहोनावसो जों आबाद फोथारखौ मोजां। खालामनो हायो एबा जोंनि मैगं थाइगं रज'नायाव जों हेफाजाब मोनो नङा होमबा नोंथां।
जेब्ला हाया रानस्राव जायो बैहाय जोंनिया मैगं थाइगंआ। बो मोजां जानाय नङा एबा फोथारावबो जों माइ। ओ मैगं थाइगं गायजानाय नङा नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
ओ दैनि जोहैसो जों जोंनि आदारखौबो मोजां खालामनो हायो एबा। दुब्लि फोथारखौबो जों मोजां खालामलांनो हायो नोङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ
ओ दैयाथ' जोंनि ओ जोंनि बुहुमाव दा जोबोर। जे ओ दैनि आंखाल गैया मानो होनबा जों दैखौ मोननो थाङो। नाथाय खायफा जायगायाव ओ रानस्राव। जा ओ रानस्राव जायगा जानायनि थाखायनो जों। दैनि गोनांथि जायो एबा दैखौ जों जानला मानला बाहायनो। मोना नङा होमबा नोंथां जा जायगायाव। औ ओ दैनि बिबाङा। बारा बै जायगायावसो जों दैनि जेबो ओ सिन्था खालामा एबा दैखौ जों ओ जेराव जानला मानला बाहायनायखौ। नुनो मोनो नोङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ
ओ दैनि गेजेरजों जों जोंनि ना फिसिनाय। ओ बायदिसिना। ओ जोंनि गाननाय खसाबफोरखौ। सुनाय ओ फिथाइ सामथाइ एबा मैगं थाइगंफोरखौ। साफा खालामनानै जों जायो एबा ओ जोंनि जि। फोरखौ जों साखोन सिखोन सुनानै जों गानो नोङा होमबा नोंथां। ओ बै दैनि हेफाजाबजोंनो जों जोंनि। ओ मोदोम सोलेर एबा ओ। गाननाय खसाबफोरखौ जों ओ साफा एबा साखोन सिखोनै लाखि। लांनो हायो नोङा होमबा नोंथां ओ बेनि अनगायैबो जों ना फिसिनो ना फिसिनायावबो जों। हाखराव दैनि गेजेरजों दैनि गेजेरजोंसो जों। ओ नाखौ फिसिलांनाय जायो बै नाखौ फाननानैनो जों ओ। बाजारफोराव फाननानै जों रां खामायनो हायो एबा रां आरजिनो हायो नोङा होमबा नोंथां। दैयाथ' जोंनि सुबुं माहारियाव गोबां। ओ गोनां जानानै फैबाय एबा गोनां जानानै थांबाय थागोन। बियो जोबनाय नोङा नोङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ।
ओ बेनि अनगायैबो जों न'खर मोनसे। एबा बाथ लिरनो थाखाय जों दै बाहायनाय जायो नोंङा होमबा नोंथां। इसोरखौ जों दैजों सु। सुस्रानानैसो गोथार खालामग्रोनानै जों ओ एबा जों। दैजों दुगैग्रोनानै जों इसोरखौ फुजिनाय जायो एबा गोथार जानानै जों। इसोरखौ फुजिनाय जायो नोङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ।
बेनि अनगायैबो जों गोबां। दैनि गेजेरजों जों गोबां खामानि मावलांनो हायो। एबा दैनि गेजेरजों जों गोबां हे। हेफाजाब मोनलांनो हायो नोङा होमबा नोंथां। ओ बिबब्दिब्ला जोंनिया समाबो जानानै फैबाय। ओ नोंथांजों दैनि सायाव गोबां खोथा रायज्लायनो मोननानै। आं गोजोननाय मोनबाय एबा बिब्दिनो गोबां खोथा सावरायनो मोनबावो। ओ नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय अ अब्ला गोजोन्थों नोंथां।
नोंथांजोंबो रायज्लायनानै आं गोबां खोथा मोनथिना मोनबाय। जाहाथे नोंथांबायदि गोरों सुबुंजों। फिन रायजलायनो मोनबावो ओ नोंथांनि सायाव साबायखर बावनाय जाबाय। दे अब्ला नोंथां।
गोजोन्थों।